हेलौ खोनदोंना लोगो
खोनादों
दायो मा हाबदों लोगो
दायो नै ओरैनो दं ब
ए दा आङो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन। दैज्लां बोथोरनि एसे सावरायनो हागोन ना औ दा होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो बे दैज्लां बोथोराव गोबां माने आबाद मावनाय जायो। आरो बे दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां माने बे दैज्लां बोथोराव अखा हानाय जायो। बे अखा हानायनि गेजेरजों जों बे दैज्लां बोथोराव गोबां दै बानाबो सोमजियो आरो। बेमार आजारबो सोमजियो आरो गोबां माने जायगायावहाय थानो गैयै जायो दैनि थाखाय जोङो माने दैज्लां बोथोराव फारसेथिं मुलाम्फा जायो फारसेथिं खहा जायो बे बेबायदि जोङो नुबोनाय जादों आरो गोदोनिफ्रायनो। माने जोङो दा मुलाम्फा जादों जानो जायो होनोब्ला जोङो बे दैज्लां बोथोराव गोबां माने माइ आबाद मावनाय जायो। माइल' नङा माने गोरान हाफ्रावबो जोङो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो गोरान मावनायावहाय जोङो जेरै जिंखा फोरला बानलु बेबायदि नुनो मोननाय जायो आरो दा जोङो फारसेथिंहायो जेनेबा दैनि थाखाय जायो अब्ला जेरैहाय माइआ दै नङाबा जाया जेरै जोङो माइखौ जेनेबा जोङो माइ गायबासो जोंनि उदैया सुफुं उदैखौ बियो माइनि थाखायसो सुफुङो नालाय जोङो बे माइ गायनोब्ला जोङो गोबां माने ना गोबां मुवाफोर रां रुफा माने नांगौ जायो आरो जेरैहाय जोङो गोदोनि दिनावथ' माने नांगोलजों एवोमोन नांगोल मोसौ नङाबा जायामोन आरो दानि दिनावथ' बेफोरो नांगोल होननायखौनो जों नुनो मोनला दायो माने दानि दिनाव नांगोला माबायदि होननायसो जासिगोन आरो दानि दिनाव। दानि दिनाव माने जोङो ट्रेक्टरजों एवनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
ट्रेक्टरजोंसो माने गायजोबो आरो फ्रायानो। आरो माने माइ गायनोब्लाबो जेनेबा जोङो गिबियावनो खोथियाखौ माने माइखौ सोमनानैहायो हर हरथाम बा हरनै सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो बिनिफ्राय
गाजा ओंखारो जेब्ला जोङो गाजा ओंखारोब्ला जोङो बेखौ माने माइलि होनो बे माइलिखौ जेनेबा जोङो गाजा ओंखारना ओंखारोब्ला बेखौ माने बे एवखानानै माने दब्लायसे एबा दब्लायनै एवनानै लानायावहाय जोङो नांगौसेबां जेनबा गायनो थाखाय जोङो बे खोथियाखौ माने फोनानै लानाय जायो आरो गिबियावनो बेखौ माने गाजा ओंखारखांनानै हरसे माने खोबनानै दोननाय जायो। हरसे खोमो खोमखांनायनि उनाव जेनेबा अखाानायनायै जेब्ला बिनि गाजा ओंखारो अब्ला जों बेखौ फोनाय जायो आरो। बे फोनायाव बो जोङो बुहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो हाखौ मोजाङै सम माने गोदोनि दिनावथ' मैजों खालामोमोन दानि दिनावबो माने बोयो आरो मैफोरजोंनो जेनेबा जोङो बोनानै जोङो बेखौ आराम फोनाय जायो जाहाथे बियो माने फुनो मोजां जायो। जेब्ला जोङो बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो मास मोनसेयानो थायो। बे खोथि या रानो रानो जौनो थाखाय जोङो मास मोनसे दोननाय। जायो आरो बेखौ दोननायनि उनाव जेब्ला जोङो हाखौ मोज गासै खौ माने गायनो गोनां हाखौ एवनानै लाखानाय हाखौहाय जोङो फिन खेबसेबाव एवनानै जोङो आलि खोनाय जायो आलि खोखां थाङोब्ला जोङो बे माइखौहाय गायनाय जायो आरो। बे माइखौ गायोब्ला जोङो गोबां माने मानसि बुरजा नांगौ जायो दानि दिनावथ' मा बुराबुर ज' ज' गायो गोदोनि दिनावथ' न'नि गोजानो खम खम बेसेनावनो गायोमोन आरो दानि दिनाव बेसेनफ्राबो गोसा जाबाय माने हाजिरा होनोबो बुहुद खस्थ' जायो आरो दानि दिनाव माने गोबां मुलाम्फा मोनो आरो खहाबो जायो खायसे जेब्ला जोङो माइ बे माइखौ गायखाङो अब्ला जोङो बेनो माइनि थाखाय जोङो दै नांगौ जायो। अखानि गोनांथि जायो अखा गैयाब्ला जोंहा बे माइआ गोरान जानानै रानथाब हनानै माने गोमो गोमो जालांनो हमो। बे माइयावहाय जोङो अखा मोन खांनायनि उनाव जोङो एम्फौ जाब्ला जेनेबा जों एम्फौनिबो मुलि सारनानै होनांगौ ज जायो आरो गोबां माने आबदाल लानायनि गेजेरजों बे माइखौ जों मोननो हायो आरो बे मायाव जेनेबा हा-हाग्रा बेफोर फुना होनांगौ अब्लासो जोङो मावनायनि फिथाइखौ मोननो हायो नालाय जोङो जेब्ला बे माइखौ हायो मो जेब्ला ओंखारो अब्ला जोङो बे माइखौहाय जोङो मास मोनथाम जेब्ला सय मासनि उनाव जों बे माइखौ हाहैनो मोनो आरो बेखिनियानो जोंबा दैज्लांनि आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ।
दा नोंथाङाबो दैज्लांसो समाव नोसिनिथिंबा मा आबाद मावो खोन्थानो हागोन नामा एसे।
जोंनियाथ' बोरि जायगा। बरिं लगाय लायनानै सोरबा सोरबा फुख्रि आरिनिफ्राय दै सारलायनानै खोथिया फोनांगौ जायो।
औ।
बाख्रि खोथिया फोनायाव बुहुद खस्थ' जायो खोथिया ब्ला जों मालाबा सम। समाव नों बोरैबा बोथोरफोराबो मोजाङै थाबाय थाया नालाय। अखा हानानै हो बुहुद गाज्रि जायो माने। सोंजोबगोन।
औ।
बिराद गाज्रि जायो बा खोथियाखौ फोनानै दोननायजोंल जाया। बेवहाय आजिखालिनि जोंनावथ' न'आव हाफोराव हासारानो गैला माने
औ औ।
गोबां इउरिया हासार माबा माबि बाहायनाय जायो।
औ।
हासार होब्लासो खोथिया गोजौ जागोन। एबा मोजां जागोन हासार होआब्ला खोथिया गाहाय बेफोरखौ बायो नालाय
औ।
बायोबो ओ खोथिया बांद्राय गेसें अखा हानानै बांद्राय गेसें एबा बुथुमा जायोबा। मोजां जाया नालाय ए जोंनियाथ' प्लास्टिक खोबनानैसो फोनाय जायो माने। खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव प्लास्टिक खोबनानै दोनो। बेनि उनावहाय जेब्ला खोथिया अब्ला एसे रान खोबनाय बादि जागोना फोदों आरो देग्लायनो
औ औ
दायोथ' खोनसे खोनानै लाग्रोबाय माने हाखौहाय माइ गायनो थाखाय बायनानै लाखांनायनि उनावनो बेखौ आलि दानजोबनानै लासिगोन लायो। आलि दानखांनायनि उनाव ओमफाय बिदिनो सप्तासेफोर सप्तानैफोर दोनखांनायनि उनावहाय आरो खनसे हालेव बावगोन माने बे हालौवखांनायनि उनावहाय हाखौ आलि खोनानै लाग्रोजोबसिगोन। फोरा न'आव मानसि गैयिफोरा
औ
दानो नै जोंनिया गाबोन समफोरनिफ्रायनो आमथि सुवा जासिगोन। बेयाथ आमथि सु हुवा होननायावथ' माने साथदिना जोंनिया माइखौनो गायनो मोना। सुवा जायो। बे सादिननि उनावहायसो माइखौ गायसिगोन आरो।
औ
बहुद खस्थ माने जोंनिथिं माइ गायग्राखौनो मोननो थाङा।
औ
माइ गायनो हाजिरा नागिरनोबो बुहुद खस्थ' आरो बदल गायलायनो बहुत खस्थ' जायोना दानि जुगावहाय
औ बेदा
दा नोंथाङा गुवारैनो फोरमायबाय जेरैहाय नोंथाङा बुंदों हाया हासार माने खम जालांबाय औ नंगौ नोंथाङा थिखौनो बुंदों दानि दिनाव माने हासारा बहुद खम जालांबाय जोङो मोसौजों एवनाय जाला माने ट्रेक्टरजों एवनाय जायो। जोंहा बे हासारा माने बे बिदि एवबहाय जोंहा हासारानो थांजोबो माने बेनि एवनायनि थावफोरा थालाङो आरो। जों बे हासार हानि एव मयला जों माने गासिबो बेखौ बुथारनाय जायो बेनि थाखायनो माने हासारा बहुद खम जालांबाय आरो गोदो माने गोदोनि दिनाव जोङो माइखौ हाबाबो हा खनो हायामोन बिदां गोलाव गोलाव मोनोमोन दानिथ' दिनाव जोङो माइखौनो मान मोननो थांला हायाबो माने गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय जाजोबो जों माने दानि दिनाव बुहुद गोबां माने खहाबो जाबाय फार्स्थिं माने गोबाङा माने खहा जाबाय होनजायो दा गोदोनि दिनाव जों माने बुहुद माने हाफ्रावबो हासार नुनो मोनोमोन माइआ जेरै गायो एओरै माने मोजां जाबोयोमोन दानि दिनावथ' माने मुलि होआबानो माने हासार साराबानो माने जानायखौ जों नुनो मोनला आरो। जोङो माने दा नोंसोरनिथिं दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिंबो दायो मैगं मोनलिया बहुत खम जायो मानोना हायानो बहुद खम आजिखालिनि मानसिफोरानो मानसिफोरा माने अनजिमाया बांसिन जाबाय थानाय न'स्थायायासो बांसिन जाबाय खम जाबाय गावनि जानो आनथा गायो आरो इदिनो ओ बिदिनो गायो खुमब्रा मैगं मोनो गायो भिन्दि मोनो
औ।
ओ जिंखा ब'हल मैथा मैथा बांगाल बेफोर खौ मोननाय जायो आरो फानलु बानलुआबो दैज्लां बोथोराव बारा एसेबां जाया नालाय खम बिबाङाव मोनो आरो
ना बां बारा जालायबाय नङा होनबा? औ।
जायफोरा गायनो हादों आबाद मावनो हादों बानलुखौ बिसोरहा लाब जासिगोनलाय माने।
औ औ।
दा होनोब्ला जोङो बे सावरायनाय खिनिखौ बे खिनियावनो दोनथ'नानै दोनथ'नाय जासिगोन आरो। दे ओं।